ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय ओ नोंथांजों आं जोंनि बर'नि दानाय लुनायफोरनि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथा सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला जोंनि बर'नि जा दख'ना दा ओ फास्रा आर'नाइ गामसा बेफोरनि दानाय लुनायनि बागै बेफोरखौ दानायाव मा मा ओ मुवा बेसादनि गोनांथि। जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
ओ जोंनि बर'नि दानाय लुनाय। बुङोब्लाथ' गोब गोबां बिबांनि दानाय लुनाय। नुनो मोनो जोङो ओ। जेरैहाय जोङो गामसा दानो हायो बेनि उनावहाय जोङो जि दानो हायो। बे दख'ना जि खौ दाननो हायो बेनिहाय फालि फास्रा बायदि बायदि दानो हायो। नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
अ फार्स्टआवनो आङो बुंनो नागिरदों मा बे दख'ना दानाय दख'ना सनांगौ जायो। खुन्दुं नांगौ जायो। खुदुंनि उनावहाय ओ बेनिफ्राय बिदिनो बेनि उनावहाय साल खुन्था औ औ नोंथां खोना
औ औ खोनादों औ
बिदिनो साल सहि बायदि बायनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? बेनि उनावहाय फार्स्टावनो जोङो खुन्दुं खौ सोंनानै लानाय जायो ओ। बेसेबां दागोन बिदि ओ ज फा नायनानै जोङो फास्टावहाय खुन्दुं गोसोम सोंनानै लानाय जायो बेनि उनाव। जोङो बेखौनो नोजो ओ नो सरि नो थननाय ना मा बुंनोथाय नो थननायखौनो बुंगोन नोंथां नोखौ ओ थुननानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ हिसानावहाय ओ बै तात खालावहाय सोनानै लानाय जायो। ताखालनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जों बेयावहाय ओ खुन्दुं लानानै एबा माखुन जान्थि माखु बेखौ लानाय जायो बानायनानै बेयावखाय खानानै लानाय जायो जायो बेनि उनाव खानायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ दानो थाखाय आरो जोंनो खुन्दुं नांबावगौ नङा होमबा नोंथां? बेखौ जोङो ओ सुननानै लानाय जायो। खुनदुं खौहाय जोङो ओ जथर होननाय दङ जथ मटरजों थुननानै लानाय जायो बेेनि उनावहाय थुननायनि उनाव ओमाफाय जों बेखौ माखुआव सोना लानानै बेखौ ओ दानाय जायो आरोना नोंथां बे दानायनि उनावहाय जोङो बेवहाय आगर होन एरनो थाखाय आगरनि थाखाय एसे गनस्रि ओ लानाय जायो जि जों बेखौ आग गरबो एरनो हायो आगोलनि दिनावहाय थ खोनानो मोनदोंमोन मा आगरा गोबां बिबांनि दंमोन जेरै दउथुब दाउथुब आगर फारौ मेगन बिदिनो थाइगिर बिबार दिंखिया बिबार बिदि बायदिनि खोनानो मोनदों आगोलनि दिनावहाय बिद बिदि बिबार दङमोन होननानै नाथाय दानि दिनावथ' जोंनाव मा दङ बोग्रि बिबार बिदिनो ओ दाउराइ बिदिनो बायदि बायदि ओ गोदान गोदान दिजाइननि आगर एरनाय जायो नङा होनबा नोंथां हाजो आगर बिदिनो एरनाय जायो आगोलनि दिनावहायथ' माबायदि एरोमोन बेखौथ' जों नुनायबो जायासै खोनानोसो मोनदों आबै आबौमोननि फ्राय
औ
बेेनि उनावहाय बे थ' दाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जानथिनिफ्राय हास'नो थाखाय ओ ब्लेड एबा ओ खेनसि लानानै बेखौ हास'नाय जायो हसना नायनो बे खौ जोङो गाननो हायो आरो ना बेनि उनावहाय अ गामसा गामसा दानायाबो बिब्दिनो नोंथां ओ गामसायाबो बिदि बिदिनो सेम जायो गामसायावथ' जोङो ओ आगर एरनाय जाया नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खौबो दाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ हास'नानैनो गाननो हानाय जायो आरोना नोंथां आर'नाय नाय फालि फालि होनोब्ला जोङो आर'नाइ फालियाव गोबां बिबांनि आइजें नांगौ जायो ओ आर'नाइ फालि दानायनि सुय बै गामसा एबा दख'ना दानायाव बांद्राय बिबांनि नांगौ आइजें ओ खौ बाहायनाय जाया आरोना बे आर'नाइ दानो थाखाय जोङो गोबां बिबांनि आइजें बाहायनाय जायो आर'ना दानायवथ' जोङो बिदिनो। माखुजोंथ' दानाय जाया बांसिनानो आ आखाइजोंसो दानाय जायो आर'नाइ दानायखौ जोंनाथ' ओ बांसिनानो न' न' गामियावहायथ' बांसिनानो जोंना बिनो सालखुन्था बायदिजों दानाय जायो नाथाय ओ दा गोदान ओ
मेचिन ओंखारनाय जादों मेचिनजों दाना बांसिनानो दानाय जायो आरोना नोंथां। गुबुन गुबुन जायगायाव। बहुत मेसिन लाबोबाय नङा होमबा नोंथां गोदान गोदान। मेचिन बनायनानै बेयावहाय हाय गोबां ओ जेन'बा जोंनो दाबाथ' साननै सानथाम बिदि नांगौ जायो सानसे बिदि नांगौ जायो। नाथाय बे मेचिनावहाय दाबाथाय जोंनो ओ बिदिनो घन्टासे एबा नै घन्टा बिदिनो टाइमाव दाखांनो हायो आरोना नोंथां बुहुद बिबांनि जि दानो हायो आरो मेचिनखौ बाहाय बाथाय।
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा एसे दानायनि बागै ओ फोरमायनो हागोन नामा दानाय लुनायनि बागै?
जोंहाथ' गोदोनि समावथ' आबौ आबैमोना खोनानो मोननायाव जिफोरखौ न'आवनो दानानै गानोमोन होननानै खोनानो मोन्दों। मानो होमब्ला गोदोनि दिनावहाय बिब दि मिसिं एबा ओ मिसिंफोरजों दानाय गैयामोन आरो हाथाय गलाफोरावबो बारा बेफोरबायदि फाननो लाबोआमोन। बिनिफ्राय दा दानो थाखाय जों बेफोरबायदि ओ दखना थावसि गामसा आर'नाइ फास्रा बेफोरदि दानो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो मा खामनांगोन ओ जोङो खुन्दुंखौ गलानिफ्राय बायनानै लाबोयो आरोना गोदोनि बायदिथ' जों इन्दिनि जि इन्दिनि फिथोबजोंहाय दानाय जि दाला दानि जुगाव अ बारा बेफोर बायदि दानाय नुला हाथाय गलानिफ्राय बायनानै लाबोनाय खुन्दुंजोंसो दायो दानि जुगाव बे खुन्दुंखौ हाथाय गलानिफ्राय बायनानै लानानै नानै फैनानैहाय न'आव ओ माइदि माइरंजों बानायनाय माइदि बेवहाय सोमनाय जायो आरो ना नों खुन्दुंखौ बेनिफ्राय सोम सोमनानै हाय दसे दोननानै बेखौ बोखांनाय जायो आरोना नोंथां बोखांनानै हाय बेखौ ओ सान्दुंआव फोरानना होनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै फोरानखांनानै रानबा थाय ओ सोरखियावहाय ओ मुस्रा सानो थाखाय सोरखि जथर लानानै बेखौ सानाय जायो आरोना सोरखियावहाय बेखौ खुन्दुंखौ सोनानै ओ जथराव बबिन लानानै बेखौ सानाय जायो बेखौ साखांनानै बेखौ सा खांनानैहाय जोङो बेखौ जि दानो थाखायथ' जिखौ सोंनांगोन ना नोंथां बेनि थाखाय जोङो ओ गन दानना लानाय जायो आरो ना गन दान नानै लानानै बेखौ ओ सिथ्ला एबा न'नि लामायावनो सोंनाय जायो आरोना नोंथां एसे मोजां गुवार जायगा लानानै बेवहाय बेखौ सोंनो थाखाय जों गन दानना लानायखौ दोनानैहाय ओ जोङो सोंनाय जायो आरोना नों थां बिनिफ्रायहाय बेखौ सोंखांनानै जोङो गान्दैयाव थननाय जायो आरो ना नोंथां
औ औै नोंथां
बिनिफ्राय थनखांनानै हाय जोङो ओ रासोआवहाय नो खननाय जायो आरोना नोंथां रासोआव सोखांनानै नो खननाय जायो बिनिफ्राय जोङो बेखौ नो खनखांनानै हाय ओ थाथखाल ओ सालखुन्था बेफोरबायदि नांगौ मुवा बुस्थुफोरखौहाय ज' खालामनानै लानानैहाय दानाय जायो आरोना नोंथां बेखौ दानो थाखाय जोङो जोंनो खुन्दुं नांगोन नालाय खौहाय ओ जोङो मुस्रायावहाय सानानै लानाय जायो आरोना नोंथां बेखौ सानानै ला खांनानैहाय माखुआव सोनानै जोङो दानाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां
बेनिफ्राय ओ जोङो बे दानाय जिखौहाय हाथाय एबा गलायावबो फाननो हायो आरो ना नों थां बेखौ फानोबाथाय जोंहा गोबां रां मोननो हायो आरोना नोंथां
अ अ
बेखौ फाननानै जोङो न'खरनि नांगौ बु नांगौ मुवाफोरखौहाय‌ ओ सुफुंनो हायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां अ
औ बेनिफ्राय नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो हाबावगोन ना
औ औ
नोंथांमोननिजोंहाय बिब्दिनो ओ जि दानानैहाय सोरबाफोर ओ जौगानो हानाय सुबुंफोर दं नामा नोंथां?
औ दङ नोंथां ओ बिबदिनो ओ ओ गोबां बिबांनि जि दानानै बिदिनो न'खराव खायफा मानसिया ओ जेन'बा थाखा फैसा रां रुफानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जि दानानै जिउ खुंनाय गोबां बिबांनि मानसि नुबोदों आं नोंथां।
औ
नोंथां जोंना समाबोथ' ओ गैलिया होमबा नोंथां समाबो जाबाय ओ बिदिब्ला जोंनि रायलायनाय खौ बे खन्द'आवनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथांजों ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि दानाय लुनायनि बागै सावरायनानै गोबां मोनथिनो मोनै बाथ्रा मोनथिना मोनबाय नोंथांनिसि नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर
अ औ नोंथां नोंथांनिसबो आंनि ओफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर नोंथां मिथिनो मोनै बाथ्राखौ मिथिना नानै मोनबाय
औ बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां औ